नोंथां खोनादोंना नों
औ खोनादों।
औ नोंथांनि मुंखौ एसे खिथाना होनो हागोन ना?
अ अ सायास्रि मुसाहारि आंना मुङा।
आंना दैमु बसुमतारी नोंथां।
अ ओरैनो आङो
अ।
नोंथाङालाय?
आं बगाजुलिनि नोंथां। ओरैनोथ' जानाय -लोंनाया जाबायना नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां
अ
ओमफाय ओरैनो मा खालामगासिनो नोंथाङा
आंबो दासो जाखांनानै ओरैनो गोलांना दं नोंथां
अ अ दे होनोब्ला फ्रि टाइम बा जोंहा मोनसे रायलायनोसै टपिक
औ औ जागोन नोंथां एम्फौ फिनायनि सायाव रायलायजागोन नामा नोंथां बेबो बिराद मोजां मोनसे टपिक नङा होनोमबा
अ नंगौ थेवबो आंहादि एम्फौ फिनायनि सायाव जेबो बिदि मोजां मिथिनो मोननाय बिदि नलेज गैया नोंथाङा मिथियोबा फोरमायना होदो दे
आङो एसे बेसिकखौ मिथियो नोंथां मोनथिनायालाय एसे खिन्थानो हाथावथाव आरो माने एसेबां आं मोज जाङै मिनथिया अब्लाबो एसे एनैखौ मोनथि यो आरोनो
जागोन दे नोंथां माने आङो ओरैनो इसे एसे एनै सा साज्रांखौ खोनादों मिथिदों बि थांनानैबो नायफेरनाय जायाखै मायाखै थेवबो गोसोआ मिथिनो लुगैनाय लुगैनाय मोनबाय थादों आरो नोंथाङा मिथियोबा खोन्थादोदे एसे बेसेखिनिबाबो
औ जागोन नोंथां जागोन ओरैनोथ मा होनो जों बे एम्फौ फिनायनि थाखाय एम्फौ फिथोबखौ जमा खालामना दोनो आरो नोंथां फिथोबखौ जमा खाथुब थुमना दोननानै बिनिफ्राय सिख्रि जाहोनानै बेखौ बिदै दैेहैयो आरो
अ माने होनबा एम्फौ फिसिनो थाखाय बिदैखौ नआवनो दिहुन दिहुननानै लानो हानाय जायोना
औ नोंथां औ नआवनो दिहुनना लानो हायो
बिदिबाथ मोजाङानो माथो थो आंलाय सानदों एम्फौ बे फिसाखौसो बेलेग गुबुन जायगानिफ्राय बायनानै नङाबा माबा मोनसे खालामनानै लाबोनानैसो दोनफैयो फिफैयो नामा बिदि सानदोंमोन आं
अ नङा नोंथां नआवनो दिहुनो आरो नआवनो बिखौ सिखिरिखौ बिदै दै होनानै गाव दिम्फु फिसाखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां
अ मोजाङानो होनबाथ बेनि उनाव जेनेबा बिदैनिफ्राय बिदै दिहुनग्रोनानैसो एम्फौ बिदि जायो होन ना बे खैदिद बिदैनि उनाव खैदिनसो जों बिदि एम्फौनि महर मोनो
जिबा जि नैजि साननि गेजेराव जायो नोंथां फिसा फिसानो
अ अ होनबा बे जेब्ला गोरलै जायो होनबाथाय जानो हानाय जाखायो। सिगोन ना मा जाखो?
गोरलै फिसा फिसासो जायो बेयो बेनि उनाव गोबाव मास दान मोनथाम मोनब्रै मोननै बिदि फिनांगौ आरो माने आदार होयै होयै फिदेरनांगौ नोंथां अब्लासो जाजानाय जायो नङा
अ अ अ।
गोरलै एम्फौआव माने इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बे
अ अ अ अ इन्दि जेनेबाथ' बे एम्फौ एम्फौ बिदैखौ इन्दि बिलाइ होनानैनो माबा फिथोबखौ जेनेबा इन्दि सिङाव सोनानैनो खालामखानानै दोनो ना गुबुन बेलेग राहा लानानै ओंखारहोयो? जेनेबा।
मा होनदों नोंथां?
जेनेबाथ' एम्फौआ बिदैनिफ्रायसो एम्फौ गोरलै जानानैसो जालाङो होनबाय नालाय नोंथाङा दा बे बे एम्फौ बिदैखौहाय इन्दि एम्फौ फौफोरखौ जायो जेनेबा एम्फौआ। ओमफाय बे इन्दि एम्फौ फौखौ बिलाइनि सिङाव खायो ना बेलेग जायगा यावसो ओंखारहोग्रोनानै उनाव लाङो।
बेलग जायगा गायाव ओंखार होयो नोंथां बिनि उनावसो इन्दि बिलाइयाव दोननाय जायो आरो उनाव इन्दि बिलाइखौ जाहोनाय जायो आरो नोंथां जिफोरावहाय दिहुननाय जायो आरो।
जेनेबा इम इन्दि बिलाइयाव दोनहरनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां औ बिदिनो उम।
बिनि बिनि उनावहाय बोरैहाय मा खालामबावो जेनेबा आरो दोन माबाफोर राहा लाबावनाय जायो नामा?
औ नोंथां एसे गोरलै टाइमावहाय बिदिनो जिफोरावहाय संग्राय सान्द्रिफोरावहाय फाय सान्दांगाफोरावहाय बनानै दोनो आरो नोंथां। ओमफ्राय एसे देरबाथाय जेब्ला मोजां आदार जानो हानाय जायो अब दान्दा खानानै इयाव दोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाथ' औ।
लोगो लोगोनो माने जेब्ला एम्फौनि महर लायो अब्लानिफ्राय जानो हाखाया ना मा जाखो होनबा?
हायो नोंथां अब ब्ला माने मोजां जानो हाया आरो बिसोरो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौल' एसे एसे नांगौ नांगौ आन्था जायो आरो। रो माने बिदि उम दान्दा खालायनानै दोननो हानाय जाया आरो नों थां बेखौ बेसे गोबावनो आवसो औ
अ जेब्ला जासारनो बिल आदार खौ जासारनो हायो अब्लासो होनबाय गोजौ बिदिखौ आलायनाय जायो आरो ना
औ नोंथां औ औ मोजां आदार जानो हाब ब्लाथाय बेयाव दोननाय जायो आरो।
अ अ
बिदिनो गामबारि बिलाइ खान्थाल बिलाइ इन्दि बिलाइ बिदिखौ होनानै फेदेरनाय जायो आरो नोंथां एम
अ होमबा बे इन्दि बिलाइजों लोगोसे जे बेफोर बिलाइफोरखौबो बाहायनो हायो आरोना होमबा?
औ औ
आं सानदोंमोन एम म्फौआ इन्दि बिलाइखौल' जायो इन्दि एम्फौ इन्दि बिलाइखौल' जायो जेनेबा एम्फौ फिसिनो थाखाय बेखौल' बेनिल' गोनांथि जायो बिदि सानदोंमोन आरो आं।
बिदि नङा नोंथां गाम्बारि बिलाइखौबो बुहुत नुनो मोनो जेरावहाय इन्दि बिलाइआ बुहुत खम बेयाव बांसिन सुब मानसि फोरानो बांसिन सुबुंफोरानो इन्दि गाम्बारि बिलाइखौ होयो आरो नोंथां ओमफाय खान्थाल बिलाइखौबो होनाय नुयो बेथ' जेरावबो एबेलेबोल लाय खान्थाल बिलाइ गाम्बारि बिलाइआ उम औ औ आरो रेसोम बिलाइ होननाय खौबो होयो ओमफाय जोंनियाव गैया आरो मोननो थांनो नागिरा।
अ होनबा बांसिन माया सोलियो नोंथांनि ओनसोलाव' जेनेबाय एम्फौ
जोंनि ओनसोलाव गाम्बारिजों इण्डिया सो लियो नोंथां गाम्बारिजों इन्दि बिलाइखौ बांसिन होनाय मोनो आरो
आथ' एम्फौआ बे मोननैखौ एखेयानो जायो ना माबा माखौबा बांसिन जानाय बिदि नामा? दि
जानायाथ' समानानो औ जानायाथ' समानानो नोंथां बाट खालारखौ खौ बेलेक बेलेख जायो होनो आरो इन्दि बिलाय होयोबोला गोमो जायो होनो गामबारि बिलाइ होयोबोला एसे गुफुर एसे गुफुर फुस्लां स्लां जायो होनो आरो
अ माने होनबा एम्फौनि खालारा होमबा बे जाहोनाय आदारनि सायावसो सोनारो आरो
औ औ औ नोंथां गोथांबो जायो। थां गोथां कालारनिबो जायो खिन्थु बियो माखौ जाहोबा जायो आं बेखौ मोजां बावबाय आरोे नोंथां
अह अह अह
ओम
गोथां जेनेबा एम्फौआथ' जेनबा खाजानाय खम जायो नालाय बे खाजानायनि सिगां समाव एम्फोआ गोथां जाखाया जाखायो खोमा माथो ना बोरै
औ नोंथां
औ एम्फौआबो जेनेबा जेब्ला आदार जाबाय थानाय सम बेफोर समावनो खालाबायनानै बो खालामबायनानै जाजायो ना बेहा जानो जों जेनेबा मानसिया जाजानायनि बेखौ खाजानायनि माबाफोर सम दं नामा?
औ दङ दङ नोंथां जेब्ला मोना जेब्ला मोना जेब्ला फिथोब लुनो रोंनाय जाया अब्लासिम जोङो - एम्फौबो जाजाया नोंथां।
आं सानदोंमोन नोंथां जेनेबा जाबाय थ थानाय समाव जेनेबा दान्दायावथ' आलायना दोननो होनदोंमोनना नोंथाङा। अ' बे समावनो बोखानानै जाजायो नामा बिदि सान
ओ हो बिदि सायमज जाजाया नोंथां जेब्लानोखि एम्फौवा मोजां दान फुरा देरनानै मोना गोमो जाया जेब्लानाखि फिथोब लुनो रोंनाय जाया अब्लानि अब्लासिम एम्फौखौ जाजाया नोंथां।
अ' होनबा एम्फौआ जेनेबा आ आदारो जाखा जाखांनानै बिदि फिथोब लुनानै हाबनानै गावनो थाहैखायो आरो ना होमबा।
औ औ नों नोंथां ओं जेब्ला बियो गिदिर जागोन बैसो जागोन अब्ला बियो फि फिथोब लुनो रोंनाय जाखायो नोंथां अब्लानिफ्राय जोङो फिथोबनिफ्राय औ जिरनानै बै जिरनानै फिथोबनि सिङाव जि एम्फौ थायो बेखौसो जायो नोंथां।
दै बेद थोब थोबहोननो थाखाय बेलेग राहा लाबोनाय जायो ना बे जेनेबा जा गाव था थार जाहोनो आदार जेनेबा होनाय बिलाइ बेफोरावनो थोबो ना बेलेगाव
ओहो जो नोंथां फिथोबखौ जमा खाथुम नानै दोनो आरो नों जेसेबां ओंखार होगोन बेखिनि फिथोबखौ जमा लोगो नांनानै खाथबनानै मोनसे जायगायाव दोननांगौ आरो नोंथां अब्लासो जायो आरो बेयो। बिलाइ जानाय जाया। बे टाइमाव। फाय जेब्ला दैनो टाइम जागोन अब्ला बिलाइ जाहोनाय जाया आरो फिथोबनि सिङावनो थायो आरो एम फवा ओमफ्राय बेयो सिखिरि जायो आरो।
औ। नङा नोंथां माने आङो बुंदों। एम्फौआथ' जेब्ला खाजेननाय समाव बेलेग जाबायानो थायो नालाय। ओमफ्राय जेब्ला जानो। थाखाय खानो टाइम जायो अब्ला बे एम्फौआ मा जाबाय थानाय जायो ना जेनेब बा बिलाइफोरवो।
बियो अब्ला जेब्ला मानसिया जाजानो थाइम जायो। अब्ला बियो फिथोबसो ओबो फिथोबखौसो बोखानानै बे फिथोबनि सिङाव जि एम्फौ दङ। बेखौसो जोङो दि नानै जायो आरो फानो। बे बिलाइ जाबाय थानाय एम्फौखौ जाया आरो मानसिफोरा माने जेब्ला फिथ थोब थोबनो रोंनाय जागोन अब्लासो जाग जायो आरो नोंथां बै फिथोबनि सिङाव थानायखौसो।
अ जाजानाय जोबो फिथकआव थाबबानो होमबा मिथिखाजोबबाय।
औ औ औ नोंथां ओं नोंथां।
बिदिसो आरो।
औ
नोंथाङा एम्फौ फिसनायनि सायाव गोबां नलेज दङ नोंथाङा फिसिखांबाय नामा बिदि लाफेरनो मोनबाय नामा?
लाफेरनायाथ जायाखै नोंथां खाथि खालानि गामिनि आइजोफोरखौ फिनाय नुनानै मोन थिदों आरो बे खाथि खालानि मादै आयं मोनहा फियो नालाय बिसोरखौ आङो फ्रि थाइम मोनब्ला थांनानै नायहैयो आरो नोंथां बिसिनिफ्राय सोंना लायो आरो एसे एनैमोन जिखिनि आं दा नोंथांनो खोन्थागासिनो बेखिनिखौ
नि ओनसोलाव बेबायदि एम्फौ फिसनाय मानाया गोबां खम जाय खोनादों एसे गोथौ गोथौआव लायो जानांगौ थेवबो इदि थांलायनो हानाय मालायनो हानाय बारा बिदि नुफेरनाय जायाखै आरो आं।
अ अ अ अ
माब्लाबा नोंथांनि ओनसोलाव थांनानै नाहैनो मोनबासो मोजां मोनसिगोन आं थांनो हागोन ना नोंथां
औ औ फैजागोन नोंथां नायनो थाखाय फैजागोन
हेलौ ओरैनोथ बियो बर फोरनि दोरोङारि जामु गोलैयो हिसाबै फिनानै खनसे जानो थानाय राहाखौ लानो हागौमोन आरोना बे खौ मोजाङै मिथियोबा बिदि साननाय फैदों।
जागोन नोंथां नोंथाङा नायफैनो सोलाबोबा नायफैबानो जाबाय जेब्ला फैनो गोसो अब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला माब्लाबा
ओं अ जागोन दे नोंथां बेनि सोमोन्दै जों उनाव रायज्लायसिगोन औ दे।